नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलि बिलिनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
अ नोंथांसिमबो आंबो गोजोन फुंबिलिनि गाह हरनायखौ फिन जासि हरबाय नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। जुदि सासे गथ'आ इयुनाव ओ गोग्गो जिउ दानोब्ला बे गथ'नि आखुथाया माबोरै एबा माबायदि जानांगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो नोंथाङा बे गथ'खौ माबोरै गियान होगोन आरो नों। बेनि साव बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन।
ओ नोंथाङा आंखौ सासे गथ' फिसानि गथ'आ ओ जिउआव मोजां जानो थाखाय सासे मोजां सुबुं गोग्गो सुबुं जानो थाखाय ओ माबोरै जानांगोन बिनि सोमोन्दै आंखौ फोरमायनो फोरमायनाय लेखा आङो नोंथांनो फोरमायनो ओ सानबाय। सासे ओरैनो मोजां सासे गुन गोनां ग थ' एबा सासे गुन गोनां फरायसा जानो गोनांबा एबा मोजां फरायसा मोजां सुबुं जानोबा नों गोबां ओ मा होनो नेमखान्थि एबा नों गोबां ओ खोथाफोरखौ नोङो रोंनांगोन आरो मिथिनांगोन। ओ गिबियाव सासे ओरैनो मोजां गथ' जानो गोनांब्लाथ' जोंनो सासे बिमा बिफानि खोथा मानिनाय बिमा बिफादो बेंजानाय जानांगोन नोंथां। बिमा बिफानि खोथाखौ सानफ्रोमबो मानिनांगोन बिमा बिफाया मा बुङो। मोजांखोबा मोजां बुंगोन गाज्रिबा गाज्रि बुंगोन बेफोरखौ खोथा लानाय जानांगोन नोंथां थिग बेबादिनो बे गथ' सासे गथ'आ बिमा बिफानि ओ खोथाखौ मानियाब्ला बे मालाबाबो मोजां जानो हाया आरो गेदेर सुबुं नि बोसोन खान्थिफोरखौ मानियाब्ला बे माब्लाबाबो मोजां जानो हाया नोंथां मानो होनोब्ला ओ दिनै बिमा बि फा एबा गेदेर सुबुंफोरासो गोबां ओ मा होनो मोजांखौ मिथियो एबा मोजांखौ गाज्रिखौ सिनो हायो नोंथां। बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'आ बिमा बिफानि खोथा लायोब्ला बिमा बिफा बुंनाय बायदि लायोब्ला मा होनो जिउआव मोजां सासे सुबुंथि गोनां सुबुं जानो हागोन नोंथां जायनि जाउनाव मा होनो बे बेफोरबायदि गथ'आ मा होनो बे ओ इयुनाव ओ गावनि जिउआव मोजां दैदेनलांनो हानाय सा मा होनो सासे गोग गो सुबुं जानो हागोन नोंथां ओ मा होनो बेनि फ्राय बे गथ'आ मा होनो ओ बिमा बिफाजों थाफानानै मोजां सोलोंना सोलोंथाइ मोननांगोन। जेरै गोग्गो सोलोंथाइ लानो हानांगोन सानफ्रोमबो फरायनांगोन आरो गा ज्रिखौ सिनायनो रोंनांगोन ओ लोगो लेवाफोरजों ओ बांद्राय बेरायनाङा। नांगौ समाव न' न'आव फैनांगोन। सम मथे जानांगोन लोंनांगोन आरो मा होनो नांगौ ओ नांगौ जायगायावल' थांनांगोन जेरै नाङि जायगायाव जों दा थांनाङा। मा होनो आरो सम मथे ओ फैनांगोन आरो जेरै जोङो हरनि जिसे जिनै बाजियावलागै जि से बाजियावलागै जोङो बाहेरायाव थायोब्ला माबायदि जोङो गियानखौ दानो हागोन नोंथां। बिखौथ' माब्लाबाबो गियानखौ दानो हानाय नङा आरो मा मोजां गथ' जानोब्ला मा होनो नोङो गियानल' मो जांजों जानाय नङा नोंथां लेखा फरा ओ सोलोंनांगोन फरायसालियाव थांनांगोन। सोलोंथाइ लानांगोन फोरोंगिरिनि खोथा मानिनांगोन फोरोंगिरिया जा बुङो बेखौ नों न'आव फैना मावफैनांगोन आरो मा सम मथै जों मा सानफ्रोमबो फरायनांगोन आरो नोंथां बेबायदि जोङो बेरायथिङोब्ला नां ओ नांनायनि फांनायनि ओरैनो गोजानाव थांनानै बेरायोब्ला जों मा जिउआव जोङो साक्सेस जानो हानाय नङा। जिउआव नों मोजां फरायसा एबा मोजां गथ' जानो थाखाय लेखा फरायनानै नों नों जिआव नोंनि थांखिसिम सहैनो हानांगोन आरो थांखिबो थानांगोन नोंहा थांखि थि गैयाबा बोरै फरायसा मोजां मानसि जानो हानो एबा गुन गोनां सासे सुबुं जानानै गियान लानो थाखाय जों फरायसा थांनानै गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन जिउआव साक्सेस जानांगोन जा थांखि दङ बेखौ जों मोसा नांगोन आरो समाजाव नोंनि गियान लानायखौ नोङो फोसाबनो हानांगोन गुबुननोबो होनो हानांगोन जेब्ला सिम नों गुबुंनो हाया नोंनाल' सोलोंथाइखौल' लानानै थायोब्ला गुबुननो फोरमायनो हायाबा गुबुनखौ बुजायनो हायाबा गुबुननो नोङो नोंनि गियानखौ होनो हायाबा नों माब्लाबाबो सासे गोग्गो सुबुं जानो हानाय नङा नोंथां। आरो दंबावो बेबायदिनो जोङो समाज दानो हानांगोन जेरै जोङो मोजां सुबुं जानानै बा मोजां गथ' जानानै बिमा बिफाखौबो बेंनो हानांगोन। न'खरखौबो बेंनो हानांगोन नोङो गिदोर गोलाव जानानै नों बिमा बिफाखोनो अनसायनो रोंङा बिमा बिफाखौनो खनमान होनो रोङाबा एबा बिमा ओ गेदेर सुबुंखौ सनमान होनो रोङाबा माब्लाबाबो नोङो मोजां सुबुंथि गोनां जानो हानाय नङा आरो समाजाव नोंथां। समाजखौबो दानो होनांगोन नों समाजखौ बेंनोबो हांगोन समाजाव थानाय मा होनो गाज्रि गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनो हानांगोन समाजाव थानाय ओ मा होनो इयुन जोलैफोरखौ जेरै नोङो लेखा गोरों जानानै गामिनि गथ'बो गथ'फोरखौबो नोङो फोसाबनो हानांगोन‌। मोजांखौ मोजां होनना देखायनो रोंनांगोन आरो नों फोथायजानाय जानांगोन सुबुंनि गामिनि सुबुंफोरजों। आरो मा जाबावनांगोन? ओ बेजों लोगोसे ओ मा होनो गामियाव थानाय गथ'फोरखौ नोङो लानानै फोरोंनोबो हानांगोन‌। आरो बुजायनोबो हानांगोन गथ'फोरा ओ मा होनो ओ माबायदिहाय जिउआव ओ दैदेनलांदों ओ मा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि गाज्रि मावदोंबा गाज्रिखौ नों फोरमायनो हानायबो जानां नांगोन आरो नों मा गनायबो जानाय जानांगोन बेनिखायनो गनायजानो थाखाय नोंङा नोंनि आखुथायफोराबो मोजां जानांगोन आखुथाया मोजां नङाबा नोङो रायजोआव एबा गथ'फोरजोंबो नोङो फोथायजानाय नङा माब्लाबाबो जेरै नोङो मोजां मानसि जानो थाखाय एबा गेदेर सुबुं जानो थाखाय नोङो गियान थानानै मा जानो नोंनि आखुथायफोरा मोजां जानांगोन आखुथाइखौ मोजां दाना होनांगोन। समाजाव मोजां गोरोबनो हानांगोन समाजाव मा होनो ओ मा समाजखौ दैदेननो हानाय सासे सासे सुबुंबो जानांगोन जेरै नोङो समाजाव बिबान लानानै नोङो समाजखौ फोसाबनाय। मा होनो समाजनि गाज्रि गेना गोरोन्थिफोरखौ नोङो ओ मा होनो? दिन्थि दिन्थि नोङो बुंनानै फोरोंनांगोन नोंथां दा बिदिबा समाबो जाना फैबाय नोंथां आं नोंथांनो सासे सुबुङा माबायदि जानांगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय दा नोंथाङा आंनो मा होनो सासे गथ'खौ नोङो माबोरैहाय मोजां बानायनो हागोन एबा गोग्गो बानायनो हागोन सुबुंथि बानायनांगोन बिमा बिफानि बेनि रलखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नोंथां नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय सासे गथ'आ ओ इयुनाव ओ मा होनो गोग्गो स्टुदेन्ट जानोब्ला कलेज जानोब्ला एबा मा होनो साकसेस जानोब्ला मा मा खालामनांगौ बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै बे गथ'आ इयुनाव जुदि देरहासार जानोब्ला बिथांनो थाखाय माखासे मा नांगोन मदद नांगोन आरो नोंथां जाय मददखौ जोंहा न'खरनिफ्राय मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गाहायै बिमा बिफानि मददखौनो बुंनांसिगोन ओ गिबियावनो जोंहा बुङोब्ला बिमानिनो ओ गाहाय आखुखौ बुंनांसिगोन आरो सासे गथ'नि ओ आखल आखु दानायाव जोंहा ओ सासे बिमाया अनसुलि बिमाया मा मा खामानि मावो जोंहाथ' बांसिन हौवा हौवा सुबुंफ्रा एबा बिफाफ्रा बांसिन मा फैसा खामायनायाव न'खरनि थाखाय रां रुफा आरजिनायाव न'खर दानि थाखाय रां रुफा आरजिनायाव मा बिसोरो बाहेरायावनो था खायो आरो नोंथां बांसिन गथ'खौ नायनांगौआ फेदेरनांगौ फोलावनांगौवा न'खरखौ नायनांगौबा न'खरनि मोसा मोसौखौ नायनांगौवा गासिबो बिमानि आखायावनो गोग्लैजोबो आरो नोंथां बुंनो थांङोब्ला मा बिमायानो गथ'नो थाखाय मा होयो अननाय होयो। आरो बेखौ गथ'खौ मा जोथोन लायो उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो खांङो देरो। फैदेरो फोलावो नाथाय मा बिमाया बेनो
रागाबो देखायनांगोन आरो नोंथां मानो होनबा बे सासे गथ'खौ मा बे अननायजोंनो गासिबो बुस्थुफोरखौ बिजना बिजोबोबा मा खालामनांगौ बे गथ'नो होनांङाबो आरो नोंथां मानो होनब्ला बे गथ'नि आखल आखुआ उनावहाय गाज्रि जागोन आरो नोंथां आ बेबायदिनो आंङो बिदिन्थि हिसाबै लानोसै आरो नोंथांङा जुदि नोंथांनि फिसाखौ जोबोर अनोब्ला सासे बिमाया बे अननायजोंनो माखासे सक्लेट गथ' समावनो सक्लेट मेथाइ बायदि रोखोमनि जाहोयोब्ला बियो अननायजोंनो नाथाय बै चक्लेटफ्रा जुदि देहानि थाखाय गाज्रि जायोब्ला मा खालामो बै गथ'नि हाथथायफोरा मा सेवलांनो हमगोन आरो बे गथ'ना जेरै मा देहाया फुरथि जानो हागौ आरो बेबो मोनसे बिदिंथि आरो बुंनो थांङोब्ला जों आ माखासे कल्ड्रिंरफोर दंबावो आरो नोंथां बे बुस्थुफोरखौबो मा जोंहा गथ'फोरनो होनो मोना आरो नोंथां नाथाय गथ'आ जुदि गाब हनानै बियोब्ला बिमानाव बिमाया जुदि अननायजोंनो बे बुस्थुफोरखौ देहानि थाखाय खतिफोर बुस्थुफोरखौ बायनानै होयोब्ला अननायजोंनो बै गथ'आ मा जागोन गथ'नि देहाया गार्रि जालांगोन आरो नोंथां आ बे बिमायानो जोंहा गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो खांङो फेदेरो फोलावो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बिमायानो देहानि गथ'फोरनि देहाफोरखौबो जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा न'खर दानायाव जोंहा मा सासे बिमाया जोबोद मा खालामो गोख्रों खामानि मावो आरो जेरै बुंनो थांङोब्ला मा फुंनिफ्रायनो सिखारनानै सिला सिबनाय न'नि रुम साफा खालामनाय बेंफोर बेनला खना खनला साफा खालामनायफ्रा गासिबो बिमानिनो दायथ' गोजा आरो नोंथां फुंनिफ्राय सिखारबाय सिखारनानै बेफोर खामानिखौ मावबाय आरो खामानिखौ मावखांनायनि उनाव दसे थानानै मा खालामो बियो जोंनि बिमाया सा फुदुंनानै होयो साहा फुदुंखांनायनि उनाव दसे थानायनि उनावबा गथ' गथायफोरनो थाखाय ओंखाम संना होयो आरो नोंथां ओंखाम संना होगोन ओंखाम संनायनि उनाव मैगं मैला हानानै मा ओंख्रि संनायनिबो बेब'स्था खालामो आरो बेबायदिनो ओंख्रि आरि संखांनानै गथ'खौ फरायसालियाव दोनैनो थाखाय थियारि खालामो आरो बेनो सासे बिमानि गाहाय आखु आरो बेनि उनावहाय गथ'खौबो मा फरायसालियाव लानानै फैफिनो आरो नोंथां बेलासि सम जाब्ला बेबायदिनो बेलासि सम जाब्ला फिसाज्लाफोरखौ गावनि गथ'खौ लानानै ओ थुखैफैयो बेबायदिनो ओंखाम जाहोयो आरो नोंथां आरो मोनासै जाब्लाथाय ओंखाम ओंख्रि संनानै होफिनो आरो न'खरनि थाखाय। आरो बिनि उनाव मा बिमा बिफाया औ बिमाया बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायावबो जोबोद मदद खालामो आरो गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ। जेरै बुंनो थाङोब्ला मालाबा माइ गायनाय समाव। मा खालामो खोथिया फुहैनायाव। मदद खालामो आरो नोंथां खोथिया फुनायजों लोगोसे
माइ गायनायाव बयबो मदद खालामो।
बेबायदिनो सासे बिमाया न'खर दानायाव गोबां रोखोमनि फिसा फिसौ जोबोद मदद खालामो आरो मा होनो। रां लाया जासेनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा खामानि मावोब्ला रां मोनो नाथाय सासे बिमाया खामानि मावब्लाबो रां लायालासेनो बे न'खरनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमो आरो बेबायदिनो सासे बिमाया न'खर दानायाव जोबोद मा खालामो ओज जोबोद नागारहायै आखु एबा रल मा खालामो प्ले खालामो आरो नोंथां बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।
गोजोनथों नोथां।